खोनादो नोंथां?
ओं बुं
नोंथाङा मा खालामदो दा?
आङो दं ओरैनो
फ्रि ना नोंथाङा अब्ला?
औ फ्रियानो दङ'
अ बिदिब्ला मोनसे आयदा लानानै फैदों आङो बे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो।
औ बिदिब्ला आयदाया जाहैबाय दोरोङारि खेला बर'फोरनि
बर'फोरनि दोरोङारि खेला
औ
ओ
दोरोङारि होनना औ औ दोरोङारि होनना बुंब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ सिगां ओन्दैनिफ्रायनो गेलेफोनाय खेलाफोर जेरैबायदि दोरोङारि खेला होनना बुङोब्लाथ' जोंनि गोदो-गोदाय आजौ आजैमोना नो गेले बोनानै जोङो बिसोरनिफ्राय मोनसे आथालनिफ्राय मोनसे आथाला सोलोंनानै लानाय गियान बेफोर बे फोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला जों गोदो बर'फोरा गिबि सोलोंथाइ लायिमोन मोनसे गोग्लैसोनाय हारि हिसाबैबो बुंनो हायो मानोना बिसोर फरायसालि बायदिफोराव थांनानै सोलोंथाइ लायामोन बिसोरो बांसिनै दोरोङारि खेलाफोरजों गेलेनानैनो एबा बेफोरनिफ्रायनो मा खासे गियानफोर आरजिनानैनो गावनि जिउ आरो न'खरखौ दायोमोननो आरो जेरैबायदि गोदो गोबां गथ'फोरानो लावखारफोर बिदि थानानै गोबां दोरोङारि खेलाफोर गेलेनायखौ जों नुनो मोबोनाय नुबोदों आरो बिनि गेजेरजों माखासे सल'फोरबो जों बेफोर लावखारफोरनिफ्राय खोनानोबो मोनदों जेरैबायदि दोरोङारि खेला होनना बुं होनना बुंङोब्ला जोङो सिथ्लायाव गेलेनाय दोरोङारि खेला। न सिङाव गेलेनाय दोरोङारि खेला आरो बिनि सायाव दैयाव गेलेनाय दोरोङारि खेला। फोथाराव गेलेनाय दोरोङारि खेला बैफोर दोरोङारि खेला गेलेनायजोंनो साफ्रोमबो गथ' फोरानो गाव गावनि देहा राफोद राफोदखौ दानो थाखाय आरो बेनि गेजेरजों गियाना दानो थाखाय आरो माखासे सोलो बुद्धि बेफोरनि दोरोङारि गियानजों नो फोरोङोमोन जाहैदो आरो बिनि अनगायैबो बेफोर दोरोङारि खेला गेलेनायनि अनगायैबो बर'फोरा जेरैबायदि मा न'नि सोरगिदिं थानाय बिफांनि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जानानैनो देहाखौ राफोद लाखियोमोन नो आरो आरो दोरोङारि खेला होनना बुङोब्ला जेरै दैयाव गेलेनाय दोरोङारि खेला। आदुम बिदुम गेलेनाय बेफोरनि गेलेनायजों बर'फोरा फोथायो गथ'फोरालायनो बेफोर सानस्रिनाय थब्ल'नाय बेफोरनि गेलेनायजों आथिं आखाइफोरा राफोद जायो। ओ आरो सासे बुद्धि गोनां गथ' जायो होननानै फोथायो आरो बिनि गेजेरजों जेरैबायदि गेलेनायखौ आरो मोननै रोखोमावबो राननो हायो हिन्जावसानि गेलेनाय हौवासानि गेलेनाय। आरो बिनि अनगायैबो माखासे खेलाफोर दं जेरैबायदि हिनजावसा आरो हौवासायाबो गेलेयो। बिनि गेजेरावनो जों जेरै न'आवनो सिथ्लायाव थानानै गेलेनाय होनना बुङोब्ला जेरै आयनाल गेलेनाय बेखौ सिन बोनानै गेलेनाय जायो आरो बेफोर गेलेनायाव माखासे गोबां मेथाइफोरबो रोजाबनाय जायो जेरै आसि आखाइनि गेलेनाय आसनि बिसनि गेलेनाय। नाय बेहायबो गोबां मेथाइ रो रोजाबना गेलेनाय जायो बैफोर रोजाबना गेलेनाय मे फोराव बांसिनानो बोलो गैयै गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरखौ ओरैनो सरासनस्रा गेलेनाय आरो ओरैनो आथिं आखाइनि फाव खालामनानै गेलेनाय जेरै बायदि ना एम्बु गेलेनाय बेबो आसिनिनो मोनसे गेलेनाय बे गेलेनाया ओरैनो आसि मोननैजों गेलेनाय जायो आसि बिमा आरो आसि बिमानि खाथियाव थानाय आखाइ मोननैखौ लानानैनो गेले नाय जायो आरो बिनि गेजेराव आसिजों आसि मोनसे केलकाता गेलेनाय बियो खोमाजों खोमा हमलायना गेलेनाय आरो बि नि अनगायै जों फोथाराव गेलेनाय होनना बुङोब्ला जेरैबायदि बेफोराव गेलेनाया रान गेलेनाय बेखौ मानेखि जिस्रिखौ बल बायदि बानायनानै बेजों खुबैलायनानै गेलेनाय आरो बिनि गेजेरावबो जं बुखु नाय गेलेनाय आरो बिनि अनगायैबो जेरै बायदि बिफांनि फि थाइ जुमब्रा बिफांनि फिथाइफोरखौ हाननानै बल जोना गेलेनाय आरो बिनि अनगायैबो गावजों गाव होसोलायनाय गेलेनाय बिमा थालायनाय गेलेनाय बै फोर गेलेनायनि गेजेरजोंनो दोरोङारि गियानफोरजोंनो गथ'फोरा साफ्रोमबो गावनि गाव देहाखौ खौ राफोद लाखिनो थाखाय गेलेनाय जायोमोन आरो नाथाय बैफोर खेलाफोरखौ आथिखालाव एफा एनै सोलाय बोनायखौ नुनो मोननाय जादों जेरै बेफोर सोलायनाय जाहोनफोरा जादों सोलोंथाइनि बिथिं आरो समनि आंखाल बेफोरनि थाखायबो नुनो मोननाय जादों आरो जेरैबायदि गोदो बर'फोरा बांद्राय सोलोंथाइ लायामोन आरो सोलोंथाइ लायोमोनब्लाबो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै लानांगौ जायोमोन खाथि खालायाव फरायसालि गैयामोन बैफोरनि थाखायनो माने खे बांसिनै बिमा बिफाया गथ'फोरखौ दोरोङारि खेला गेलेनाय बा बिदि आबाद मावनाय बेफोराव मुखुब खालामहोनानै दोननाय जायोमोन। नो आरो आरो नाथाय आथिखालाव गंफ्रोमबो फरायसा फरायसालि खाथि खाथियावनो थानाय गामि गं फ्रोमबो गामियावनो फरायसालि थानायनि थाखाय आथिखालाव बांसिनै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखायसो थिनहरनाय जायो आरो बैफोर सोलोंथाइनि थाखायनो आथिखालाव गोबां समनि गोबां समफोरा आं खाल जादों आरो आथिखालाव गथ'फोरखौ गामिफोराव बिमा बिफाया दोनला बांद्राय हटेल बायदिफोरााव टाउन सहराव दोनहर फरायनो थाखाय बिनिखायनो माखासे दोरोङारि खेलाफोराबो जोबनानै थांदों जेरैबायदि हान जा हान्जा गेलेनाय गामियावनो गथ'फोरा हान्जा गैयाबा बैफोर गेलेनायफोरा जोबस्रांलांखायो बेथ' नंखागौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बिनि अनगायैबो जोङो दोरोङारि खेलाया माखासे जोबलांनायनि जाहोन होनना बुङोब्ला जेरै इन्टारनेटनि थाखायबो जोबलांदों जेरै इन्टारनेटाव गोबां गेमफोर फैयो बेनि गथ'फोरा बैफोरखौ गोरलै राहायैनो मबाइलनि गेजेरजों जों जोंनि समखौ गोसोबायदि गाव जेखौ गेलेनो गोसो बैखौनो गेलेनो हायो आरो मबाइलजों बिनिखायनो गथ'फोरा बांसिनै मुखुब मबाइलाव जानानै थायो। बेफोरनि थाखायबो दोरोङारि खेलाफोरखौ गेलेनो गारदों खायफा गथ'फोरा। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो जेरैबायदि बुंदों दोरोङारि खेलाफोरााव माखासे आइजें आयलानिबो गोनांथि जायो। बैफोर आइजें आयलाखौ आथिखालाव मानेखे मोननो थाङा जेरैबायदि जोङो माबेबा खेलाखौ गेलेनो थाखाय बाथा गन बेफोरखौ गोनांथि जायो बाथा गनफोरखौथ' आथिखालाव न' बारि बागानाव नुनो मोनला गासिखौबो दानस्रांजोबनानै लाबाय बिनिखायनो बैफोर खेलाफोराबो दोरोङारि खेलाफोरा जोबस्रांना थां नो आरो बेफोरनो बेफोरनि थाखायनो दोरोङारि खेलाफोराबो मोनफा मोन फा जोबलांनायनि जाहोन आरो नोंथाङा बैफोर खेलाफोरनि सोमोन्दै दा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना मा?
अ हागोन नोंथां जेनेबा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोनाय दोरोङारि खेलाफोरनि बागैना नोंथां?
औ औ आरो माबायदि सोलायदों आरो आथिखालनि खेलाजों मानेके माबायदि जिउ राहा दानो लामा लादों नामा बेफोरनिबो सोमोन्दै फोरमायलांजागोन नोंथां।
ओ गोदो गेलेबोनायनि बागैथ' नोंथाङानो बुंलांजोब बुंबोजोबखा बाय माने गोदोहाय जेरैहाय माबायदि गेलेबोदोंमोन बर'फोरा जेनेबा नोंथाङा बुंबाय दैनि गेलेनाय दं आसिनि गेलेनाय दं। आरो लोगोसे दुब्लि फोथार बारिफोराव गेलेनाय दं बेफोर गोबांखौनो बुंदों। जेनेबा जोंबो गोदो उन्दैयावहाय गेलेनो मोनबोदों जेनेबा जों गोदो जेनेबा आथिंजों जोलुर गेलेनाय जेनेबा फुटबलखौ होनोमोन नामा फुटबल होनो नामा बेखौहाय जोङो नारें जुम्ब्रा खानानै गोदो गेलेबोदोंमोन उन्दै समावहाय नारें जुम्ब्राखौनो जोङो बल खालायनानै ओ बेनि फ्राय आरो दङ जोंहा ओरैहाय गोदो उन्दैयाव गेलेबोनाय दोरोङारि खेला थाखुमालायनायखौबो जोङो गेलेनो मोनदों गोदो उन्दैयावहाय गोबां बेफोरबो मोनसे
जोबोद माने मोजां खेेलामोन आरो बेफोरो जेबो रंजा बाजायै समफोरखौ बारहोहरनो हायोमोन आरो गोदो उन्दै समावहाय गोदो जों उन्दै समावहाय थ' इसेबां माने बेबायदि मबाइलनि इसेबां इन्टारनेटनि जुग गैथ'मोन नालाय बे उनाव फैयै फैयै ओरैजाय निफ्रायसो एसे नांफैदों नालाय इन्टारनेट मबाइलनि जुगा इसेबां माने जोङो मबाइलफोरजों नांथाबना थानो मोनाखैमोन आरो जोंबो मिथि मोनबोदों आरो बेफोरखौ एसे एनै गेलेनाय खौ दोरोङारि गेलेनायखौ
औ
सोलायबोदों होनना बुङोब्लाथ' दाथ' सोलोंथाइनि बो बिगियाननिबो मुगा जाबाय नालाय दाथ' बय आखाइनिबो आखाइयाव गथ' गथ'नियावनो दायो मबाइल आरिफोरखौ ला नायखौ नुनो मबाइलावथ' गोबां बायदिसिना गेम ओंखारबायना दाना
औ
संनानै ला ओ पाबजि लेजेन्ट बायदिसिना
औ
बेफोरखौनो हायो बेफोरखौबो गेलेनानै गथायफ्रा समफोरखौ बारहोहरगासिनो ओ गोदो गेलेबोनाय खेलाफोरखौ गेलेनायखौ जों नुनो मोनला जे गोदो गेलेबोयोमोन मार बल आरि खेलाफोरखौबो गेलेहोयोमोन नालाय गोदो बे दा गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो दा सो सो माबा जौगानायनि बाथ्रा बुंङो नामा सोलोंथा थाखाय ना मा होन्दोंमोन नामा नोंथाङा जेनेबा दाथ'
औ मानेके सो आथिखाल आथिखालनि खेला जों मानेे माबायदि जिउ राहा
अ अ अ अ नोंथां औ औ हमनानैला जेनेबा जों जोंनो आथिखालावहाय नुनो मोनो जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो ओंखारबाय गोबां फुटबलार बेफोरनि गेजेरजों सोरबा गोदो ओन्दै समनिफ्राय गेलेबोयो। गुबैयै दासिम गेलेनानैहाय सासे मोजां प्रफेसनेल फुटबलार जानो हानाय दोङो जोंहा ओ हमनानै ला जोङो हलिचरन नार्जारि सारमोननि बाथ्राखौनो बुंनो हायो आरो ओ बिथांमोनाबो गोबां गेलेबोनानै दा गावनि आथिङाव गसंनानै दोङो दा आरो लोगोसे बिल' नङा अकल फुटबेयो बर'फोराबो गोबां बेबायदिनो खेला जेरै हाय केराति गेलेनाय आरो लोगोसे ओ
खारनाय बेफोरखौ गेलेबोदों। गोबां मोननो हायो बेबायदिनो ओ सासे सुबुङा जेब्ला मोजां सासे प्लेयार गावखौनो प्रफेसनेल महरै थांनो बा सासे मोजां फोरोंगिरि बा कच लानानै बियो मोजाङैनो मोजां गावखौनो गाव सासे बुहुमनि मादाव मोजां गेलेगिरि हिसाबै लानो हायो।
औ
बेफोरनि गेजेरजों आथिखालाव गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला आरो आथिखालाव मोनसे खोथा मबाइल इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो गेलेनाया गोबां जौगाबोदों जेरैहाय जोङो
इन्टारनेटावनो जोङो माखासे कम्पिटिसन होनायखौ नुनो मोनो।
औ
बेफोरनिफ्रायबो जोङो रां आरजिना लानो हायो जेरैहाय मबाइल लेजेन पाबजिबेफोर बेफोरनिबो गोबां गेम ओ जेनेबा खेला होबाय थायो जेनेबा सोर साबसिन गेलेयो सोर जेनेबा उइनार जानो हायो। बेफोरनि मोनसे प्राइज थायो आरो जेनेबा बेफोराव जाय उइनार यो बेफोर लानो हायो आरजिना लानो हायो।
औ
ओ आरो लोगोसे गोबां दंबावो नोंथां। बुंनांगौब्लाथ' गोसोआव फैजोबाखै आरो नोंथां दा
औ
बेनिफ्राय नोंथां दा
समाबो जोबनोसै नोंथां जोंना सावरायनायनि
औ दे अब्ला बिदिब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां दोनथ'नोसै बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।